खोनादोना?
खोनादों नोंथां खोनानायाथ' नोंथाङा दालाय माथो खालामदों नोंथां?
ओ नोंथां माने आङो ओइ गरमखायनो न'आव थानो बानानै एसे लामाजों ओंखारबोदोंलै नै। नोंथाङालाय दालाय मा खालामदों?
आंथ' नोंथां नै माने दासो ओरैनो दसे गरम मोनथारदों माने आं आंबो ओरै माने बिराद बोथोराबो हबथादों। बेखायनो दंफां साहायाव माने ओरैनो जिरलाबायना दं आरो ना नोंथां। उम नोंथाङा दा ओंखाम जाबाय?
ओं नोंथां जानायाथ' जानाय जाबायमोन ओंखाम जाखांनानैनो एस से लामाजों बेरायफैनाय जादों नोंथाङा ओंखाम जाबायमोन?
जाबाय जानाया नोंथांमोन नै जानानै जिरायदों दसे माने। ओरैनो खामानि माबासोमोन नोंथां आंना ओरैजाय माबा जोगोनारजों माबासोमोन एम्फौ लाथा।
आदसा इदिनो आरओ ना गोथावानोथ' नोंथां
गोथावआनो ओं नोंथांनालाय माथो ओंख्रैयालाय?
आंना बयलारजों मैथासोमोन नोंथां।
ए नोंथांनाबो मोजांआनोथ' नोंथांना माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा फ्रिना दायो?
अ फ्रियालाय फ्रि नोंथां ओरैनो दंखायो दायो।
ओ बेखौनो माने दिनै देवबारबो खामानि सामानि गैया एफोरखौनो एसे सावरायलाबायनो नामा सान्दोंमोन आरोना आं
अ आदसा जागोन दे नोंथां सावरायलायबासो जों मोनथिलायखागोन नालाय जों बुजिलायखागोन नालाय जों गावजों गाव मोनथिना ला थानाया मोजां माने बि ओम जे बाथ्राखौ जों सावरायगोन बे सा-सावरायग्रोबा मोजां जासिगोन नामा नोंथां
ओम आङो माने सावरासैना टपिकनियानो टपिकआनो जाबाय माने इदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौफोरनि बारै साव बायनो सानदों आरोना माने इफो ओम इसोरो माने इफोर बुस्थुफ्रा माने मा मायाव खामानि होयो बिसोरो मा आदार जायो मायो बेफोरनिफ्राय रायलायनोसै आरोना आं मोनसे मोनसे खोनथालांसै नोंथांनो नों
औ औ औ खोना-खोनासंगोन दे आं नोंथां।
ओम माने आं दाउनिफ्राय जागायलांसै नामा सान्दों आरोना नोंथां ओम माने दाउआ दाउखौ जोङोहाय माने फिनांगौसो मानोना फिनोबाथाय माने जोंहाय दाउखौहाय फिनानै जोङोहाय माने ओरैजाय जोङो गोबाव सम फिनानै इदिनो गोबावथ' नङा माने बारा गोबावबो थाङा टाइमाहाय बेहायनो फिनानै फिनानै जोङो फैसा माने खामायनो हायो दाउजोंहाय आरो दाउआ होननो थाङाबाथ' एदथ'बां फैसाबो थाङा दाउ फिनायावहाय जोङो न'नि माइरंजों ओंखाम जाग्राखौनो जोङोहाय बिदिनो होबानो बिसोर जायो बिसोरो माइरं खौ इसोनो सम समल' होनांगौ इसोरो इदिनो आरो जोङो माइरंखौ होनो बावगारला बायबाबो बिसोरो मालाय ओरैनो बारिफोराव थानानै खना खनला एरलाना एम्फौ एनला जायो। बा खानस्रिफोर जाहैलाबायो बिसोरो बेखायनो जोंना दाउआहाय ओम दाउआ एदथ'बां माने जोंना बिराद माने होनो थांबाथ' बिराद मुलाम्फाया माने बिदिनो होनजायो मुलाम्फा फोरानो होनजायो आरोना बिथां जोंहाय एखौनो सारिस' थाखा केजि मोनो जोङो दाउखौ फानबाथाय सेरसेयावहाय बेखायनो माने दाउफोरखौहाय फिनो हाबाथ' मोजाङानो न'आवबो न'आवबो थानांगौ दाउआ मासे मानै मालाबा समाव आलासिफोर फैबाबो जोङोहाय जेब्ला दिनाव फैसाफोर थाया जाहैयोबा इदिनो बेदरफोर गैयाबाथाय जोंनो आलासिफोरनोहाय बेफोरखौनो था बुथारलाबायनानै जाहोनो हायो दाउफोरखौहाय जोङोहाय
ओम ओम
ओंखायनो माने दाफोरखौ होनदांबो फिनांगौसो जोङो आरो मोनसेया जाहैबाय माने जोंना अमानि आरोना बिथां
ओम ओम ओम
अमाखौ फिनानै जोङोहाय मा मोनो बा इदिनो जोङोहाय अमाखौ बेसेबां मास बेसेबां बोसोर फिबाथाय बेसेबां खामायनो हायो। बेफोरनि बारै रायजायनोसै आरोना सकेना माने होननो थाङोबा अमाखौबो लानांगौ आरोना जों नोंथां। अमाखौ जोंङो लाबाबो एथबां खस्थ'बो जाया खस्थ' जाबाबो एथबां माने बारा खस्थ' जाया जोंङो अमानोहाय बिदिनो जोंङोहाय थास'ल' नागिरनांगौ। थास' नागिरनानै जोंङो बेनो रुना होनांगौ आरो। जोंनाथ' दा जोंङो रेसन माइरं मोनो कन्ट्रलावहाय जोंङो बे रेसन रेसन माइरंखौथ' आरो अबा रेसन माइरंआल' मोजां फैयोे। माइरा मानि एथबां मोजांबो फैया अबेबा समावहाय अबेबा समाव माने बिराद लेथ्रा फैयो। बेखौनो माने जोंहाय लेथ्राफोरखौ बासिना दोननानै जोंङो बिसोरनो रुफानानै थास'जों रुफानानै जों होयो आरोना आदारखौ। अमानो आरो अमाखौ फिनाबा जों बिराद थाखा खामायनो हायो। जों अमाखोहाय नोंङो खमबाबो नोंङो खासिखौहाय बोसोरसे एबा देर बोसोरफोर दोनबा नोंङोहाय बिदिनो त्रिस पयथ्रिस हाजारखौथ' जोंङो मोनहैखायो। देर बोसोरावहाय जोंङो बारा खामानिबो मावनांङा बारा खस्थ' मावनांया ओरैनो त्रिस फय थ्रिस हाजार जो खामायहैनो हायो। जोंङोहाय अमा फिसिबाथाय आरो अमायाव खस्थ'बो नंखाया। थास' ज बिदिनो माइरंफोर एसे एनै रुफानो हाबानो बिसोरनो जायो अमाफोरनो। आरो गोबां थास' गैथाराफोराबाबो बिदिनो
ओ।
न'नि थालिर बिलाइफोर बा थालिर दंफांफोरनि बै सिंनि मादा बा इदिनो गुरैफोरखौहाय बिसोरनो दान'लाबायना होबाबो बिसोरो जालाबायो। बिदिनो थालिर बिलाइफोर बिदिनो थालिर होयो फिथाइनि माबाफोरखौबो बिख'फोरखौबो जाला बयो बिसोरो अमाफोरा। बिदिनो आरोना आरो जोंङो अमाखौहाय होननो थांबा जोंङो बिमा खालामनांगौ। बिमा खालामनानै आरो फिसा होहोयोबाथाय माने जोंङोहाय फिसा खौ नोंङो खमबाबो फिसाया बिदिनो दसथाफोर जाबाबो जोंङो बिराद फैसा मोनहैयो। जों जों फिसाखौबो फिसायाथ' एथबां खस्थ' गैखाया फिसाखौल' जों फिसाखौ थ' देरजासिम बिसोरो गाइखेरखौनो
नभेम्बर
गायखेर खनो गाइखेरखौनो बिसोर देरलासिम मसे देरजासिम' गायखेर बेखौनो जाहैखायो आरो जोंङो होननो थांङोबाथ' अमा फिसाफोरखौहाय अमा फिसाफ्रा माने गाइखेर गारबासो जोंना फानजाखायो अमा फिसाखौहाय आरो अमा फिसाया होननो थाङोबाथ' दा जों खोनानो मोननाय बायदिबथ' अमा फिसा दामाहाय बिदिनो पयथ्रिसस' बा सारि हाजारफोराव जों दाम मोनहैयो। जों फयथ्रिस' मोनबाबो जोङोहाय दसथा अमायावनो जोंङो मोनहैखायो एसे एनै फैसाखौथ'।
ओ।
दि आरोना। ओंखायनो माने जोंङो न'आव थासान्दियाव माने जेबो खालामाब्लाथाय जोंङो बिदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौ आरो मोसौआथ' होननो थाङोबाथ' जोंनो बिराद खामानि होयो। बे मोसौनि खिनाय बे मोसौ गोबोरखियाहाय बेथ' जोंनो बिराद हासार जायो। जोङो मैगंगं मैगं मेला गायनो हायो गायनायाव जों बेखौहाय होफानानै मिक्स खालामना हाजों मिक्स खालामनानै जों गायनो हायो। बे समाव मानोना बिराद जोंना माने हासारबो मोनो बा जोङो हालेवनानै खेथि बारिबो खालामनो हायो मोसौजों हालौवनो बाहायो आरो नों मोसौजोंहाय हालेएवनो रोंथाराबाबो बा मोसौजों हालौवनो बादोंबाबो नोङोहाय मोसौनि गोबोरखिफोरजोंनो नोङो बिदिनो मैगं मैला बारि खना खनलायावहाय गायलाबायायनो हायो आरो मोसौखौ नोङो फेदेरना फानबाबो जोङो साथिस सुस हाजार मोनो जों गिदिर गिदिर मोसौ खालामना दोनबाथाय
औ नंगौ नंगौ
खोनानो मोननायावथ' बिराद दाम मोनखायो मोसौआवहाय होननो थाङोब्ला उम माने बिराद माने बेफोरखौनो जों न'आव दासान्दै माने बारा ओरैनो फ्रिफोर थागायाव माने जोंनाथ' खामानि सामानि बारा थायो नालाय न'फोरावहाय बेखायनो माने दाउ अमाफोरखौ फिसिबाथाय माने जोंना मुलाम्फा जाहैयो जेनबा न'नि थाइसे थाइनै खरसा संख्रि बानलु जानो जोंना ओंखारहैयो दाउ अमा फिसिब नाथाय जोङो जेब्ला समाव फैसा गैथाराबाथाय नोङो बिदिनो दाउफोरखौनो हमनानै बा हाथाय बा नोंनि न' खाथिफोराव सेन्टार दं बेफोरावहाय नोङो लांनानै फानहैनो हायो बेफोरावहाय फानहैनाय आर ना नोंथां खोथायाथ' आं बुंबाथाय ओंखारबाय थागोन खोथाफोराथ' बिथां बेखायनो माने आंनिखौ दोनथ'नानै माने बिथां दानि फ्रायबो एसे मोननै मोनथाम सोबद माने खोनासंनो लुगैदों आर ना नोंथाङा एसे एनै गावनि नोंनि रोंगौथिखौहाय खोनथाहरनो हागोन ना नोंथां
अ आदसा हानायाथ' हागोन नोंथां मानो होनबा जों रायजलायलायबाथाय जोंना खोथायानो जोबनो थांगाया बे खोथाया सैथो आरो बे बेजों लोगोसे जे बिथाङा बुंबाय गोबां बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय बे बिथाङा मोजाङैनो मोजां बिराद बाथ्रा आंनो फोरोंबोबाय जे जों बोरै अमाखौ फिननांगौ आरो बोरै दाउफोरखौ जों फिसिनानै फैसा खामायनो हायो बिथाङा मोजाङै मोजां फोरमायबाय बेखायनो आं बिथांखौ बिराद गोजोननाय थाबाय आरो आं फोरमायनो सानदोंखि जों गिबियाव होनग्रोदों नालाय बिदिनो जों जिब जुनारनि बार रायज्लायगोन ओंखायनो आङो बुंनो सानदोंखि बे जे हाग्राफोराव जे उम हाजोफोराव थायो बेफोरनि बारै आङो सावरायनो सानदोंखि जोङो जेनेबा मोसा मैदेर मैदेर बियाद बिसोरो बि बिसोर बेफोरनि बारै आं फंनैसो होननो सानदों बे बिसोरोखि बोरै थायो बोरै जायो बेफोरो माने फोरमायनो सानदों आरो ना आं बिथां
औ
माने बिसोरो गावसोर ओंखाम ओंख्रिखौ गावसोरनो नायगिरनाय जायो बिसोरो गावजों गाव सिखार खामलायलायना जायो आरो बेजों लोगोसे बिसोरो गाव गावनि ओ ओंखाम ओंख्रि बे जे गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरो गावसिरनि जानायखौ गावसोरनो नागिरो आरो बुंनो थाङोबाथ' बिसोरो ओ बिसे मानसिफोरखौ नुबा एसे गिनानै फैनानै अरला अरलि खालामगोन सानगोन जों बिसिनि खाथियाव थांबा आरो बेजों लोगोसे बिदांङाथ' खोन्थाखाबाय जे उम जोंनि बे न' बिदिनो जों फिनाय बिदिनो मोसौ अमा दाउ दाउला बेफोरनि बारै बिथाङा मोजाङैनो मोजां आंनो फोरमायहरखाबाय आरो आरो बेजों लोगोसे जोंना दंबावोखि बे बेजोंजों थाफायो बे जे मानसिजों थफायो बिदिनो सैमा सैमा सैमा। बिदिनो मावजि। बेफोरो जे जोंजों थाफायो बेफोरबो जोंजों गोबां सहाय होयो मानोना बिसोरो जोंजों अरायसम थाफानानै जोंनि बिदिनो हरफोराव न' नेयो न' नेनानै जोंजों। थाफायो नाथाय बिसोरनो बिसोरनि ओंखामनि ओंखामखौ जों साननांगौ गैयो जों जों। बे थाफायो ओंखायनो जों बेनो ओंखाम होनांगौ होननानै जों बेनो माने ओंखाम ओंख्रिखौ जों खुद जगार खालामना होनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंना दै सिङाव थानाय दै सिङाव थानाय जिब जुनारबो दं बिदिनो जोंना नाफोर दं। बिदिनो दलफिन बिदिनो वेल बेफोरो जों जों जों बिसोरखौबो बिदिनो नानिबो जों फार्म खुलिनो हायो नानि फार्म खुलिनानै जों गोबां रां थाखा खामायनो हायो रां थाखा खामायनानै जों बेजोंनो जालांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे दाउसिन दाउला होन्दों बिथाङा माने जे न' फिसिनाय दाउ बेफोरजों फैसा खामायनो हायो बिदिनो बेल' दाउ नङा बिदिनो गोबां दाउफोर दं दाउसिन दाउला बिदिनो सखा दं बाथ' दं। बिदिनो गोबां दाउफोर दं माने बेफोरखौबो जोङो सि गियान होनांगौ बिसोरनि थाखायबो जों बि बिनि बारैबो रायजलायनांगौ जे जोङो बिसोरो बोरै बिसोरो थायो बोरै मायो। जेनेबा दाउ होननाय लोगो लोगो जों मोनथिखायोखि बिसोर बिरनो हायो होननानै आरो बिसिना बांसिन न'फोरा जायो इदिनो गोजौ गुला दंफां लाइफांफोरावसो बिसोरो बांसिन न' गनायो आरो बेजों लोगोसे बिसोरो ओंखाम ओंख्रि इदिनो गावसिनि आदारखौहाय बिदिनो जायगा जायगानिफ्राय नागिरहैयो जेनेबा बिसोरो खानस्रि एम्फौ एनला बेफोरखौ जानाय जायो माने बिसोरो बिसोरो बिदिनो जों आदार होनाय जे जोङो जोंनि लकेल दाउनो आदार होयो बे दाउनि आदारखौनो बिसोरो आग्लायनायफोरखौ जाहैनाय जायो बेजोंनो इसोरो गावसोरनि उदैखौ सुफुङो आरो बेजों लोगोसे गावसिोरनि फिसाफोरनो होयो बिसोरो मानोना फि फिसाफोराथ' थाब बेरनो हायाना बेखायनो बिसोरनो माने बिमायानो लांना होयो जों बुंनो थांबाथ' बिथांजोंों गोबां बाथ्रा दं राय्लायनो थाखाय। थेवबाबो जोंना समनि आंखाल जे जोंना समा जानो हमबोगासिनो बेखायनो जों खोथाफोरखौ दोनथ'लायनांगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांजों रायज्लायनानै बिराद गोजोननाय थाबाय जानो हागौ बिथाङाबो आंजों गोजोननाय थाबाय। मानोना बिथाङाबो गोबां रावफोरखौ आंनो फोरमायहरबाय जे आंबो बुजिबाय जे आं बुजिस' हायामोन आरो बिथाङाबो जानो हागौ आंनि बाथ्राफोरखौ बुजिबाय जे बिथाङाबो जानांगौ बुजिस' हायामोन जोंना दायो समनि आंखाल बिथां बिदिबा जों दोन्थ'लायनांसिगोन।
औ बिथां जोबोद गोजोननाय थाबाय आरोोना बिथां।
औ दे ना होनोमबा बेबां दोन्थ'लायनोसै।